खोनादोंना औ होनोमबा जोङो नोंथां एसे ओ आबहावानि सायावनो जोङो सावरायनोसै नोंथां
औ
ओ मानोना जों सुबुं जिउआथ' ओ बारहावा एबा बार अक्सिजेन बायदिसिना मोनजाया ओ नि अनगायै जोङोथ' माने जिउ गोनां बेसाद बा मुवास्रा जोङो थांनानै थानो हाया
औ औ
बेनिखायनो जोङो बेनि सायाव जोङो माबायदि रैखाथि होनांगौ बा मा मा जाहोननि थाखाय बेफोरो गुबुंले जालांनो हमदों। बा गाज्रि थासारियाव फैदों बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै। औ होनबा गिबिनो बेयावनो एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै जों आबहावा बुंनायावाथ' जोङो आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला एबा नायोब्ला जोङो गोबां रोखोमै जोङो आबहावा गुबुंनायखौ नुनो मोनदों। जेरै जोंनि माने मोनफ्रोम बिथिंनिफ्रायबो जोंनि आबहावाया गुबुंदों आरो मानोना जौगानाय जोंनि माखासे जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाया मावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि फारसेथिं आबहावायाबो जोंना गाज्रि थासारियाव फैदों आरो बा बा आबहावा गुबुंले जानायाव माने गोहोम खोलैदों।
औ
ओ जेरै जों बे ओ आबहावा गुबुंनाय होनोब्ला जोङो बार गुबुंनाय दै गुबुंनाय हा गुबुंनाय ओ लोगोसे सोदोब गुबनाय बैफोर मोनब्रै जोङो गुबुंनायखौ जोङो मोनो नुनो मोनो। जोङो बार गुब बुंनाय होनोब्ला जोङो बायदिसिना ओ बिफां लाइफां फां गैयनि थाखायबो जोंनि खमायलांनायनि थाखाय जोंनि बारा गुबुंनायखौ जोङो गुबुदों। बा जोङो बांद्राय ओ बारखौ एसे गुबुङोलाबो बेखौ जोङो साफा खालामनो हाला बे ओ बाराखौ बा साफा जाला बेफोर जाहोना जादों आरो। ओमफाय जोङो गारि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गोबां गारि मथर खारनाय बा सालायनायनि गेजेरजोंनो ओ जोंनि बै गारिनिफ्राय उखुन्द ओंखारनाय उखुन्दैफोरनि जाहोनाव जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांनो हमदों। बोथोरा माने ओ साननिफ्राय साननि साननिफ्राय सान माने गरम बा गुदुंसिन जालांनो हमदों साननि बिदुङा
औ।
माने गोबां ओ गोख्रै बारिदों आरो जोंनि गेजेराव। मालाबा समाव जों ओरैबायदि जायो जोङो बाहेरायाव ओंखारनो हायै बा जोङो न'आव थानो हायै बायदि ओ ब्रैजि ब्रैजिबा ओ दिग्रिहालागै ओ जोंनि गरम बा गुदुङा जायो। जोङो जोबोद खस्थ' मोननांगौ जायो। थिग बेबायदिनो ओ आरो कारखानाफोराव माखासे बेफोरबायदिनो उखुन्दै ओंखारनाय अर जोंबाय थायो बेफोरावहा माखासे बायदिसिना बानायनाय कारखानाफोराव ओ सान हर बेयाव अर जोंबाय थायो बैफोरनिफ्राय अर जोंनानै उखुन्दै गनाय फोरानो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों होननानै जोङो बुंनांगोन बुंनो नांगोन। बेनिखायनो जोङो बेखौ होबथानो होनोब्ला जों होबथानोब्ला जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन बा जोङो माखासे ओ बेफोरबायदि जोङो गारि सालायनायफोरखौ जोङो पेट्रल डिजेलनि गारि सालायनायफोरखौ जों होबथानांगोन‌। ओ बेखौ होबथानानै जों बेनि सोलायै दायो ओंखारनाय माखासे मोब्लिबारिजों खारनाय बा भटिलिजों खारनाय गारि एबा जोङो मेसिनफोरखौ जोङो सालायनो नांगोन। अब्लानिया जों एसे लाबो जोङो बे गुबुंनायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन एबा जोङो ओ रैखा खालामनो हागोन आरो। बेफोरबायदि खालामोब्ला ओमफाय जोङो दै गुबुुंनाय होनोब्ला आथिखालाव जोङो बायदिसिना हासार मुलि रासायनारिफोरखौ जोङो आबादफोराव बाहायनायनि गेजेरजों बै बैयाव होनाय मुलिफोरा दैजों बोहैखारबोनानै दैया बिदि बायदिनो गुबुंल जादों आरो लोगोसे माखासे इन्डास्ट्रि बे गिदिर गिदिर दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय दैफोरखौ बिदिनो लैथोफोराव बा दैमा गिदिर गिदफोराव गारनानै हरनायनि जाहोनाव बेफोर दैया गोबां गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोङो टाउन सहरनिफ्राय गबोनाय ड्रेननि मैला दै ओमफ्राय लेट्रिन बाथरुमनिफ्राय गबोनाय मैला दैफोरखौ जोङो बे लैथोफोराव खोलैहैनायनि जाहोनाव बा हगार हरनायनि जाहोनावबो जाहोनावनो बेफोर दैया माने गोबां गुबुंले जानो हमबाय आरो हमदों दा जोङो बेफोरखौ होबथानोब्ला जोङो बै दैयाव आबादफोराव जोङो रासायनारि बेफोरबायदि माखासे मुलिफोर बाहायनाय। बा हासार बाहायनायखौ जोङो खमायनांगोन। खमायनानै जोङो न'आवनो माखासे अर्गेनिक मोननाय ओ बानाय गाव बानायनो हानाय बानायनानै मोननाय बैफोर हासार बा मुलिफोरखौ जोङो बाहायोब्ला बियो ओ बिनि रैखा मोननो हागोन एबा रैखाथि खालामनो हागोन आरो दा लोगोसे जोङो बै बेफोर मैला दैफोरखौ जोङो दखरसे आलादा जायगायाव जोङो जमा थुबुर खालामनानै दोनथुमोब्ला बिदि दै जायला मला दैमाफोराव हगारना हरालासिनो बेबायदि दोन्थुमोब्ला जोङो बे दैफोरखौ गुबुहुंनायनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन आरो नोंथां
औ औ
औ ओमफफ्राय आरो जोङो गुबुंनाय होनोब्ला आरोबाव जोङो मा बुंगोन हा हा गुबुंनाय हा गुबुंनायाबो जोंना बैफोर माखासे समाव जोङो आबाद मावनाय समाव बायदिसिना रोखोमनि रासायनारि हासार मुलिफोर एम्फौ एनला थैनायनि मुलिफोरजों बाहायनायनि जाहोनावनो बैफोरनि हानि मोजां जिउसाफोरा माने थैलांनानै जोंनि हाया माने गाज्रि जालांनो हमदों बा राखावरासि गोरा जालांनो हमदों बेफोरबायदि हासार गैयै जालांनो हमदों आरो ओमफफ्राय जोङो आरो बाहायनाय प्लास्टिकफोर बाहायनायफोरखौ जों जानला मोनला हाफोराव गारनायनि जाहोनाव बेफोर हायाव थादेरनानै बेबायदिनो हाया गुबुंनायखौ जोंङ नुनो मोनदों बेफोरखौ होबथानोब्ला जोङो बैफोर प्लास्टिक बाहायनायखौ जोङो गारनो नांगोन जोङो बेखौ बाहायालासिनो जों माखासे जेरै जोङो गारोब्ला सेवो सेवलांनाय फोनलांनाय बेफोरबायदि आइजेंफोरखौ जों बाहायोब्ला जोङो रैखा मोनगोन बा रैखा खालामनो हागोन हाखौ आरो लोगोसे जोङो बेफोर रासायनारि हासारखौ बाहायालासेनो जोंनि गावनो बानायनाय अर्गेनिक माखासे गोबोरखि हासार बेफोरबायदिनो बिफां बिलाइफोरनि फ्राय जोङो एम्फौखौ होखारनो थाखाय गोखा गोखै बिलाइ फोरजों बा बिफांनि माखासे रोदा बिगुरफोरजों जोङो मुलिफोरखौ बानायनानै जोङो बाहायोब्ला बैफोर गुबुंनायनिफ्राय बा रैखा होनो हागोन आरो जोंङो हाखौ। ओ बिनिफाय आरो जोङो बुंनो थाङोबा ओ सोदोब सोदोब गुबुंनाय बे सोदोब गुबुंनायाबो आथि खालाव माखासे गारि मथ'र खारनायनि ओ गोबां हरन दामनायफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि सोदोबा गुबुंनायखौ जों नुनो मोनगोन, आरो माखासे समाव आथिखालाव जों नुनो मोनो जे माखासे गिदिर गिदिर साउन्ड बक्स साउन्ड सिस्टेम माने नांगौनि बारा भलियामनि साउन्ड बक्स सिस्टेम दामनानै माने दामनानै रंजानाय बा दामनायनि जाहोनाव जोंनि सोदोबा गुबनाय गुबुंदों बे गुबुंनायजोंनो जोंनि मानसि सुबुं माहारिफोरा मा जादों गोबां मानसियानो खोमाया खोमायाव जेंना सोमजिदों खोनायै बा सानाय बेफोरबायदि खम सम खम बैसोआवनो खोमा खोनायै बेफोरबायदि जेंनाफोरा सोमजिनो हमदों आरो जुदि बेैफोरखौ बाहाया लासेनो एसे जोङो गावनो गाव नोजोर होलायनानै जुदि खमायोब्ला बेफोरबायदि साउन्ड गोसा दामनाय। गारि मटरनि हरन दामनायखौ जोङो खमायोब्ला जोंनि सोदोब ओ गुबुंनायनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हागोन आरो नोंथां।
औ हागोन।
बेफोरबायदिनो ओमफाय नोंथांनि नोजोराव जोङो मा मा बायदि गुबनाय नुदों आरो बेफोरखौ होबथानो थाखाय मा मा राहा लानांगोन ओ नोंथांनिफ्राय एसे आं मिथिनो लुबैदों।
औ। दा नोंथां बे आबहावाखौ जोंनो गुबुंनायाव बेखौ होबथानोबा दा जोङो नोंथाङाबो माखासे बुंलांबाय, अब्लाबो आंनि नोजोरावहाय आरो नोंथां, दा आबहावा गुबुं होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो फारसेनिफ्राय जि सिगांनिफ्राय नुबोदों दासिमाव जोङो जि सिगांहाय जोंनि गामि ओनसोल बा बिदिनो टाउन सहर जि बिफां लाइफां दंमोन एसे खमायनाय नुबाय। दा जोङो बेफोरखौ आबहावाखौ मोजां खालामनोब्ला दा जोङो गिबियावनो जोङो बिफां गायग्रोनांगोन। गामि गामि गि आह आरो जोङो ओ ओ बेबायदि गारि मथ'र सालायनाय उखुन्दै ओंखारनाय दा बेनिखौबो आंनि नोजोरावबो जेरै नोंथाङा बुंलांदों बेबायदिनो दानि दिनावहाय जोंहा मोब्लिबनि गारि मथ'र ओंखारबाय।
नोंगौ।
आ बैफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि आबहावा गुबुंनाया ओ थारैनो खमायगोन बा मोजाङाव फैगोन आरो। बेफोरबायदिनो आरो जोंनि आबहावाखौ होननानै आबहावा बुंनायखौ रैखा खालामनो होननानै बुङोब्ला जे जोंनि न' खाथि खाला जोङो बे हाथाय बाजाराव मोनबोनाय प्लास्टिक बेफोरखौ ओ बेफोरखौ जोङो हायाव गारालासिनो जोङो बेखौ सावनांगोन, जुदि जोङो बेखौ हायाव गारोब्ला जे प्लास्टिकआ जोंना सेवनो थाङा। हाखौबो खहा खालामगोन आरो जायगाखौबो लेथ्रा खालामगोन। आरो बारखौबो गुबुंनाय लाबोगोन। बे प्लास्टि थिग मोनसेयावनो गोबां रोखोमनि जिउसाफोर आरो बेहाय थाफानानै बेजोंनो लोगोसे सेवफानानै बेजों ओब ओब बारा गुबुंगोन आरो। जोबोद गाज्रियैनो प्लास्टिकआ सेवा नालाय आरो बेजोंनो था थानाय माखासे ओ ‌ ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जे ओ जोङो बिदिनो थालिर फिथाइफोरनि ओ बिगुर बेजोंनो लोगोसे कारटुन बेफोर। जाब्रा जानानै माने गेसा गाज्रि फैगोन आरो। दा बेफोरो बेफोरनिफ्राय जोंनो ओम ओंखायनो बेफोरखौ जोङो गंफा गंफा बे जोङो ओ बेफोरखौ सावनांगौ मोजाङै साखोन सिखोनै लाखिनांगौ आरो आरो। आरो जोङो कारखाना इन्डास्ट्रिफोरखौहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जे जोङो दैफोरखौहाय जोङो बबेबा दैमा गिदिराव जोङो हगार हरो बा बिसोरो जे बे इनदास थ्रियाव ओंखारनाय दै बेफोरखौ जे ओहब ओ एसे मोजाङै जोंनि जे माबायावहाय ओ जोंनि गिदिर गिदिर लैथोफोरावहाय गिदिर गिदिर जाहाजफोरावहाय थायो जेन'खा जोङो ओ खिनाय हासुनायफोरखौ जोङो बेखौहाय दैखौ रि इउरिन खालामनानै माने मोजाङै माने बेखौ सरनाय बायदि खालामनानै जोङो लैथोआव हगारो दा आंनिनो बोसोराव बेबायदिनो नोंथां आबहावाखौ जोङो रैखा खालामनो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन गारि मथर सालायनाय बेफोरखौ जोङो खमायनानै मोब्लिबनि गारिफोरखौ जोङो लानो हानांगोन।
नंगौ
आरो साखोन सिखोनै न'फोर इसिंफोर गासि खौबो जोङो रैखा खालामनांगोन बेफोरनो आरो नोंथां औ।
होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै?
औ नोंथां औ
औ दे नोंथां होनबा।